औ नोंथां आंनि आवाजखौ खोनादोंना नोंथां
ओ खोनादों नोंथां आंनिखौबो खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
अह
बिदिब्ला नोंथां ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय
औ औ।
औ दा नोंथांनाव आङो मोनसे आयदानि सायावसो ओ दान्दिसे सम सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा जों हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ। बिदिब्ला जोंना आयदाया जाहैबाय ओ मुवा बेसाद ओ नि मुवा बेसाद बेसादनि बिबां बांनाय जेनेबा गोदो जोंनि जोंनि आइ आफानि समाव माबायदिमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलायनो हमदों। बेफोरनि बागै गुवारै सावरायनाय नोंदों आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ बिदिब्ला जागायनोसै ने नोंथां।
औ दे जागायदे नोंथां होमबा।
औ। दा जोंना मुवा बेसादनि बिबां जिथु मुवा बेसादनि जोंना मा रां बांनाय बा बेसेना बांनाय दा बेफोरो जाहैबाय फ्राय गोदोनि समावहाय मामोन ओ जोंना थाइसे थाइनै बा जोंना दस थाखा बिस थाखा बेफोरबायदि एसे एनै रांजोंनो गोबां बिबांनि मुवा बेसाद मोननो हायोमोन जेरैहाय गोदोनि समावहाय जों आइ आफा खोन्थानाय बायदिब्ला संख्रि पेकेटसेनि दामा ओ थाइबाल'मोननो ओ आरो ओरैजाय दालि सेरसेेरनि दामा दस थाखाल'मोननो आरो ओरैजाय माइरं सेर सेरसेनि दामा जोंना आट थाखा मोननो नाथाय जेब्ला जोंनि आथिखालनि समखौ जों नायो अब्ला जों नुनो मोनो जे जोंनिया आथिखालावहाय ओ से केजि माइरंनि दामानो थामजि थाखा फ बा थामजिनि गोजौआवबो थांबाय नङा होमबा नोंथां? औ दा ओरैजाय जोंना ओ संख संख्रिनि दामखौ जों बुंनो हायो संख्रिया गोदोहाय आइ आफा मोनखोन बायदिब्ला थाइबाल'मोन पेकेटआव नाथाय आथिखालावहाय दस थाखा बार' थाखा जानो हमबाय नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबादिनो ओ गोदोनि समावहाय जेरैनाखि जोंनि ओ बर' हारिनि बा बर' हारिनिल' नङा जितु जोंनि गोदोनि जाखिनि सुबुं माहारि दंमोन बिसोरनि समुंफोरावहाय जिथु थांना थानायनि मोनसे राहा लामा बेफोर राहा लामायाबो ओरैबायदि ओ खस्थ'जों मोगा मोगि जानो गोनांमोन जायनि थाखाय जोङो ओ थाइसे थाइनै रां मोननो थाखाय ओ सानसे हाजिरा मावनांगौमोन। नाथाय ओ आथ थिखालाव जों नुयो जोङो ओ सानसे हाजिरा मावोब्ला जोङो गोबां रां आरजि ओं रां बुथुमनो हायो। नाथाय आथिखालनि समखौ नायोब्ला आरो गोदोनिखौ रुजुना नायोब्ला ओ गोबां फारागथिखौ नुनो मोनोना नोंथां ओ जेरैनाखि गोदोनि स समावहाय सानसे हाजिरा मावोब्लाबो ओ दस थाखा बिस थाखा बिदिल' मोननो थाङोमोन। उम आरो गोदोनि दिनावहाय मामोन ओ रांखावरिनि बेला होनोब्लाबा ओ बेसेननि बाथ्रा बुङोब्ला जोङा हाजिरा दाहोन ओ दाहोना मोन दाहोना रुवाथि थानाय सोरबा बखालि थानाय ओ सोरबा ओ मा होनो बेफोरबायदिनो लावखार थानाय गोबां रोखोमनि आरोना उम गोदोनि समावहाय बेफोरबादि थानानै ओ जोंनि रांखावरि बुथुमनायनि बेलायावहाय उम गोबां ओ मोगा मोगि जेंना जेंसिजों ओ सो मा होनो मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन आरो। औ आरो इसेबां खस्थ' खालामनायनि जाउन ओ था खस्थ' खालामब्लाबो माने एसेबां खस्थ' खालामब्लाबो मामोननो ओ जोंना दस थाखा बिस थाखा बा थ्रिस थाखा बेफोरबायदि फैसाल' जोङो गोदोनि समाव मोननायखौ खोनानो मोनोमोन आरो नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनबाय जोंनि निखावरि ओ निखावरिफोर बा जोंनि गोरिब सुबुंफोर ओ जायफोरनाखि हाजिरा मावगा सुबुं जों जेराव हाजिरा मावो बेयाव सानसेयाव नोंथाराबाबो जोङो बाजौ रांखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
औ आथिखालावथ' बाजौनिबो गोजौ जाबाय ओ जायनि जाउनाव जोंना आरो मुवा बेसादनि ओ मुवा बेसादनि दामाबो बांनो हमबाय ओ जेरैहाय जोङो न'खर ओ न'खर सालायनोब्ला जोंना रांखावरि नांगौ नङा होमबा नोंथां? बे रांखावरिखौ जोङो ओ जेब्ला जोंनि खरसा जानाय लोंनायनि खरसा गाननाय जोमनायनि खरसा मानिबा मोनसे ओ बायदिसिनानि खरसाफोराव जोङो ओ गोबां रां बाहायनो गोनां जायो। दा जों बेफोर रांखौहाय ओ खामायनानै हो खुनु मस्थ' माने खस्थ' मस्थ'बाबो जोङो खुनुरुखुमै खामायनानै ओ जोङो ओ बेफोर खरसाखौ जों बाहायोब्ला जों जिखिनि खस्थ' खालामनानै मोननाय बे रां बे रांखावरिफोरा माने आखायाव दान्दिसे समबो थाया होननानै बुंनो हागोन आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ गोबां ओ गोदोनि समावहाय मामोन थावाबबो दाम खममोन। ओ नोंथाराबाबो जोंनियाव ओ थामजि ब्रैजि बेफोरबादि रांनिमोन।
औ
थाय जों आथिखालाव नुबाय थाव लिटारसेनि दामा ओ सेजौ द'जि सेजौ स्निजि बिदि जानो हमबाय। दा अब्ला जों साननो हागोन गोदोनि सम आरो दानि समा गोबां फाराग थि नुबाय नुनो मोनबाय आरो। दा बेनिखायनो ओ जों बुंनांगोन जे ओ जोंनि सानसेनि हाजिरा मावनाय बा जोंनि ओ गोबां खस्थ' खालामनानै मोननाय रांफोरा मा होनो ओ दसे समनि थाखायल' आरो। माने मोनसे खरसा लायनायावनो ओ हाजार थाखा बा गोबां फैसाजोंसो जोंङो ओ मोनसे मोननै सै आरो दानि जुगाव ओ दा बिदिब्ला नोंथांमोननिखायजा गोदो आरो दानि रांखावरिनि बेला बा ओ बेसेन बांनायनि मुवाफोरावहाय माबायदि फाराग थि नुनो मोन्दों बेफोरखौ नोंथांङा ओ फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
ओ हागोन नोंथां ओ आथिखाल आरो गोदो नि हाबा गोबां फारागथिखौ जोंङो मिथिगौ आरोना। गोदोहाय मा ओ बिदिनो सुबुं अनजिमा खमखाय माने मा बेफोरनि बेसेना खम जायोमोन आरोना मानो होनोबा
औ औ
गोदोनि समावहाय मानो होनबा खाथ थियाव नांगौ खिनि बुस्थुफोरखौ जोंङो मा जाग्रा बेसादफोरखौ जोंङो बुथुमना लानो थाखाय मा गावनि बारियावनो गायनानै मोननो थाखाय गोरलैमोन आरोना। आरो गोदोहाय मा मानसिया बानानैहाय माने आ गावनि उदैखौ सुफुंनो हायामोन आरोना साफ्रोमबो मानसिया माव थाहमनांखायोमोन आरो गोदोनि समायावहाय आरो दानि समायाव जुदि जोंङो नायोबा आरोना ओ सुबुं अनजिमायायााबा बिदिनो साख्रि बाख्रि मोनलांनायजों लोगोसे बेफोरबायदि आबाद मावनाया खमायलांबाय बेनिखायनो मा बेसेनाबो बांलांनो हमबाय आरोना। आरो जाय बुस्थुआ खम बिनि बेसेना गोबां जायो आरो जाय मानसि बुस्थुआ गोबां बेनि बेसेना खम जायो नंङा होमबा नोंथां? आरो जोंङो दानि समाव जुदि नायोबा ओ आबाद मावनायावनो होन आबाद मावनायावनो जोंङो मा न'आवनो लायोबा जोंङो माइफोर गायोबा सिगांङावनो जोंनि आखाइ खरसा माने मा मो बिदिनो मा हालेवनाय आरिफोर ट्रेक्टर भारा होनाय बेफोरावनो खामला होनाय बेफो फोरावनो मा फैसाया गोबां थांखायो आरोना आरो बिनि उनावनो था होनदों गोदोनि समावहाय ओ नैजौ नैजि थामजिनि गेजेराव मोनोमोन माइरंफोरखौहाय आरो दानि स पजिटिभ नायोबा केजिफ्रावनो से किजिफ्रावनो इदिनो माइरं लानानै माइरं द'जिनि गोजौआव गोजासै आरोना। आरो द'जिनि माइरंङा मा सेरसेया बेफोरो मा जुदि मानसि सा साब्रैसोबा बैयो मा फोथैनिखौल' जाजायनो हायो आरोना बेनिखायनो मा बेफोरो मा ओ बाद मावनायावनो सिगांङावनो जोंनि आखाइनिफ्राय फैसा गोबां थांनो हमखायो आरोना। आरो बिनि उनावहाय मा बिनि बेस इनो बारायलांङो आरोना आरो हागोन बेखौहाय मिलाव सोगोन बिनि उनावहाय गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरगोन ओंखायनो मा दामाबो बांलांनो हमो आरोना आरो बिनि थाखाय गोदोनि आरो दानि दानि समनि बेफोरनि बेसेना बांलांनो हमबाय आरोना गोबां फारागथि दं आरोना बेफोरनि गेजेराव।
औ औ
आरो गोदोनि समाव जुदि जोंङो नायोबा बेफोर मा माइफोर मावोबाबो एबा आबाद मावोब्ला सुबुं अनजिमा दंखायोबा गावनि न'खरावहाय जानो थाखाय माने मा बिदिनो साब्रै हालागै ओ बेफोरनो मानसि दंङ बा मा ओ बिदिनो ज' लोगो लानानैहाय ओ आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोनोमोन आरो जों गावजों गाव गामियावहाय ओ रायलायलायनायनि गेजेरजों फाला बदलैहाय गावनि हायाव गुबुननि हायाव फोर फाला फाला मावलायनायनि जाउनावहाय मा बेसेना खम थांङोमोन आरोना। नाथाय दानि समाव जुदि नायोबा बेफोर मा जानो थांलिया आरो गोदोनि बादिया बेखायनो मा गावनि फैसाजों दङबा गावनि रांजोंनो बेफोरखौ खालामनांगौ जायो आरोना। आरो बिनि थाखायबा बिनि फारागथिया गुबुन गुबुन जानो हमबाय आरो बेजों लोगोसे ओ इदिनो मेसें बो थोराव जोंङो आबाद मावोब्ला गोदोनि समाव बेफोरनो मा गामि ओनसोलाव थानायलाय हासाराबो मोजां जानायालाय नांगौखिनि मस्लाखौ बुथुमनो थाखाय गोरलै इदिनोमोन आरोना बेफोरनोबो खाथियावहाय जाखिनि मैगं थाय गं गोथां मैगं गायलाबायनानैहाय मा थांलाबायोमोन आरोना ओमफ्राय दानि समावदिन नायोबा बेफोरो मा गायला बायलाबो गोदाव सोराव थांनो नागिरा आरोना। हासार खमखाय आरो मोजां जायगायाव जोंङो गायनो मोनिखाय आरोना। गोदोनि समावथ' मोजां हासारा हाया थाजा थाजामोन हासार गोनांखाय मा आबादा गोरलैयैनो जानो हमोमोन बिनि थाखाय मा
औ
गोरलैयैनो मोनलाबायनायखाय बिनि बेसेना खम जायोमोन आरोना। आरो बेजों लोगोसे मा जुदि दानि समाव नायोबा हासार होनानै थांनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव लाबोनानैहाय बिनि बेसेना बारायलांनो हमो आरोना। थिग बेबायदिनो गोदोनि आरो दानि गोबां फारागथि दं आरोना बेफोरनि बेसेना जायगा लायो जायगा आरोना। ओ आरो नोंथाङा फंनैसो आरोबाव होनदेरनो हाबावगोन नामा।
औ नोंथां
औ
जो जोंनि समाव गोदोनि समावहाय मामोन जोंनि जा खिनि नों दानिसो बुंनाय बायदियै ओ गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय बा गुबुन सासे गुबुन सासेखौ सहाय होनानै ओ गावनि नांगौनि थाखाय माने आदारनि थाखाय खाय बा जानो थाखाय आं बायदि रोखोमनि माने आबाद मावोमोन आरो जेरैहाय मैगं थाइगं गायनायनिफ्राय लानानै अम बायदिसिना गम माइ आबादनिफोर लानानै गावजों गाव सहाय होलायनानै बेयो गुबुन सासेखौ आरो गुबुन सासेया गुबुन सासेखौ मदद होलायनायनि गेजेरजों मावोमोन। नाथाय बै समावहाय बिदि मावनायनि जाहोनावनो रांखावरिनि बेसेनाबो खम जायोमोन आरो। आरो नाथाय आथिखालाव जों जे आथिखालावहाय गुबुन सासेया गुबुन सासेखौ मदद होनो नाला गे बेफोरनि बागै सोंस्लबनायबो गैया। बा रायलायनायबो गैया आरोखि जायनि जाहोनाव जोंङो मोनसे खामानि मावनो थाखाय ओ गिबियावनो जोंङोनो नांग्रोगौ फैसा बे रांखावरि खौ जोंङो मोनब्लासो खामानियाबो जागोन बेबायदि आरो।